खोनादों ना नोंथाङा दायो फ्रि ना
औ आं फ्रि दङ
अ होमबा आ जों दसे मबाइल फननि सावरायनि
औ औ औ
मबाइल फना मायाव मा मायाव इउस जायो
बेनि सोमोन्दै औ
नोंथांनि उम मिनथिनायाव माने मा मा बायदियाव माने मबाइल फनखौ बाहायनाय जायो
औ औ औ औ दाथ' मबाइल फन होननानै बुङोब्लाथ' जों मोनथिनानै मोनो जे ओ गोदो गोदायनि समावथ' बेफोरबायदि मबाइल फन एबा बे जामबुं होननानै बुङोना बर'आव
औ जामबुं होनना बुङो
बेफोरबायदिथ' गैयामोन नङा होमब्ला जों माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जेनेबा कमिउनिकेसन खालामनो थाखाय जों ओ मबाइल फन हिसाबै दानि आथिखालनि जुगाव बाहायनाय जायो नाथाय गोदोनि समाव बेफोरबायदि मबाइल फन एबा साइन्टिफिक आगजु जेनेबा बाहायनाय नुनो मोनामोन जों जेनेब्ला ओ लाइजाम लाइजामनि थ्रुयै जेनेबा पस्ट बेंकनि थ्रुयै जोङो गुबुन जायगायाव जेनेबा सावरायहरोमोन आरो बै जायगानिफ्रायबो हांनि दाबसे जायगासिम सिम ओ जेनेबा पस्ट बेंकनि गेजेरजों ओ पस्ट अफिस एबा बेफोरनि गेजेरजों जेनेबा खोथा सावरायलायोमोन आ आथिखालाव ओ मबाइल फननि गेजेरजों जेनेबा गोबां दावगानाय एबा गुबुन दाबसे जायगानि फ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम सावरायनो थाखाय माने से सम से सेकेणडनिबो सम नङा आरो नाङा आरो ना जे रायज्लायनो थाखाय औ गुबुन जायगा दाबसे जायगानिफ्राय थानानै गुबुन दाबसे जायगायाव थानानैबा सावरायलायनो हायो जोङो आथिखालावथ' आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो ओ गावनि मोखांजों मोखां रायज्लायनो हानाय बा भिदिय भिडिअ' कल बेफोरबायदि खालामनानै जोङो जेनेबा औ गावनि जेनेबा ओ बिमा बिफाफोरा जेनेबा गोजान जायगायाव थाहैनाय गावनि गथ' फरायनो थाहैनाय बेफोरबायदि जों जेनेबा मोखांजों मोखां जेनेबा कमिउनिकेसन खालामनो हायो जेनेबा इजिलि मबाइल फेननि गेजेर मबाइल फननि गेजेरजों जों औ आरो बेफोरबायदिनो जालांनाय हरखाब जाथाय एबा निउस निउस होननानै बुङो जोङो नङा होमबा औ बेफोरबायदिफोरखौबो जोङो मबाइनि मबाइल फननि गेजेरजों बा टि भि बेफोरनि गेजेरजों जोङो बेफोरनि ओ रादाबफोरखौ बेफोरनि थासारियाव जालांनाय जाथायफोरखौ जों जेनेबा मबाइल फनफोराव सार्च खालामनानै बेफोरनि बागै मोनथिनो हायो आरो बेनिफ्राय बागैबो ओ गोबां जायगाफोरनि सोमोन्दैबो जोङो मबाइल फनाव जेनेबा आजिखालि गुगोल गुगोल ब्रावजार बेफोरनि बेफोराव थांनानै जेनेबा सार्च खालामनानै जेनेबा औ गोबां गोबां ओ जों मोनथियै एबा मोनसे काउट्रि मोनसे सियै हादरमा एबा हादरसा बेफोरनि बागै जेनेबा ओ मबाइल फ'नाव सार्च खालामनानै बेफोरनि सोमोन्दै इजिलि जोङो से सेकेण्डनि गेजेरावनो बेफोरनि सोमोन्दै मोनथिनो हायो आरो गोबां नलेज गेइन खालामनो हायो जोङो मबाइल फननि गेजेरजों आरो आथिखालाव औ आथिखालावथ' आरो फरायसाफोरनोबो जेनेबा गोबां हेफा हेफाजाब होयो मबाइल फना जेनेबा गावावनि फरायनाय एन्सार कुइसन आरो जुदि नों माब्लाफोर इंलिस कमिउनिकेसनफोराव जेनेबा बुजि मोनाखैब्ला जोङो आजिखालिथ' आरो दा बड' ट्रान्सलेसनफोरखौ इउस खालामनानै जेनेबा मबाइलफोरखौ फरायनाय एबा फरायसाफोराबो मोजां इउस खालामनाय जों नुनो मोनो आरो होम बेफोरबायदिनो ओ ससियेल मिडिया एप इन्सटाग्राम फेसबुकफोरावबो जेनेबा गाव गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिफुंनानै बा फेमास एबा सेलब्रिटि जानायखौ जों माने नुनो मोनो बेफोरबायदि आरो बेफोर थासारिया सोलायनायनि थासारिया जादों मबाइल फन आजिखालि न'खरफ्रोमबो गंसे गंसे साफा साफा मानसिनियाव गंसे गंसे मबाइल थायो नङा होमब्ला औ बेफोरबायदि नो माने मबाइल फननि गेजेरजों जेनेबा ओ ओ लाइजाम लाइजाम पस बेंक बेफोरथ' आरो सप्तासे सप्तानै बेफोरबायदि सम लायोमोन नङा होमबा बेफोरथ' दानि दानि थासारियाव जेनेबा गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय मबाइल मबाइल फन ओ टेलिभिसन बेफोर ओंखारनायनिफ्राय
औ
आरो दा ओ नोंथां नोंथाङा एसे बुंदो जे नोङो मबाइल फनखौ मा मा खामानियाव इउस खालामो
औ फार्स्टनिफ्राय आं बुंसै माने गोदोथ' माने जिदि मबाइल फन होनब्लाबो बिदिनो जुग नकिया होननानै मोनोमोन ना
औ औ औ औ नंगौ
औ बिदि माने अनलाइन प्लेटफर्म गैयामोन आरोना जों बिदि भिडिअ हर एबा जों इन्सटाग्राम फेसबुक बिदि सालायनो हानाय जेबो माने गैयामोन बि सिगांहाय दा बि दि फार्स्टआवथ' बिदिनो टुजि थ्रिजि फरजि दाथ' फाइभजि जाबायना औ दा जों गोबां माने मबाइल फननि गेजेरजों जों गोबां सुबिदाखौ मोननो हायो जोङो माने लोगोफोरजों गावनि बिदिनो खुरमाफोरजों माने इजियावनो वान सेकेन्दड बिदियावनो जों कन्टेक्ट खालामनो हायो जों माने गोदो गोदोथ' जोङो माने बिदि मबाइल फन गैयैनि सिगाङाव जोङो बिदिनो मा होनोमलाय रायथाइ लिरनानैसो जोङो माबानो पस माबानो मानसिनो फं बेयाव माने हरो दैथाय हरोमोन आरो जोङो ओमफ्राय दा बे जि मबाइल फन ओंखारनानै माने बिराद
इजि जाबाय आरो औ। औ
माने बिदि जोंनि फरायनाय माने गोबां जोंनि थाखाय सुबिदा बिदि बिदि जों जेखौ बुजिया जे जेरै इंलिस नि वार्डफोर थायो गोरा गोरा ओं बेखौ जोङो माने बर'ड ट्रेन्सलेट खालामग्रायावहाय औ बर' रावआव जों माने नायनो हायो आरो ट्रेन्सलेट खालामनानै औ माने ओमफाय जोंना जेनेबा बिदि जों लेखा खा मोनाखैब्लाबो जों बिदिनो मबाइलावहाय गुगोल क्रमबावजार बिदियावहाय जों गोबां बायदि बायदियाव जोङो नायनो हायो। बिदि मबाइल फननि गेजेरजों
औ औ बेबायदिनो। आरो थ मबाइलफोरनि गेजेरजों जेनेबा जाय बाहायनो रोंदों मबाइल फनखौ बेफोरो ओ मोजां जागासिनो आरो जायबा मबाइल फनखौ जेन बा इयुस खालामनो रोङाखै बे बेफोर माने एसे खहा जालांगासिनो। बिदिनो आरो ना। दानि दानि ओनस ओनसोलनि जेनेबा गथ' गथाय फोरनियावबो बेफोरबायदि जेनबा जाथायखौ नुनो मोनो। ओ जाय दानि जुगाव फिसा फिसा समावनो जेनेबा बिमा बिफाफोरा मबाइल होयो। एंगारनानै होयो जायनि जाहोनाव बेफोरो गावनि गथ'फोरनि जेनेबा फरायनाय जेनेबा बेफोरनि फकासा गोमालाङो आरो नङा होमबा
उम नंगौ
जाय समाव लेखा फरायनो बे समाव मबाइल फन दिन्थिनानै बिमा बिफाया गाव गायनि गथ'नि जे फकास बेखौ खोमानानै लायो आरो बेफोरबायदिनो दानि ओ ओ सेेंग्रा सि सिख्लाफोरनि गेजेरावबो बेबायदिनो जायो ओ मबाइल फननि गेजेरजों कमिउनिकेसन खेला खालामो जाया जायफोरा मोजां खामानियाव इउस खालामदों बेफोरथ' मोजां जागासिनो नङा होमबा आरो जायफोरा मोजां खामानियाव बाहायनो रोङाखै बेफोरो हानि जागासिनो एबा हाम जागासिनो बेफोर बायदिनो ओ मबाइल फननि जों जोङो मबाइल फन होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि जिउआव दा साफा साफा मानसिनि थाखाय ओरैनो एस ए फानि होननानै बुङोब्लाथ' गावनि जिउ हिसाबै जानानै दङ नङा होमब्ला म जों सानसे ओ मबाइल फननि जेनेबा रिसार्ज गैयाबानो जों जेनेबा गावनि आदोद जिहेतु मबाइल इउस खालामनाय आदोद बेफोरखौ माने एकदम मा जेनेबा गाव गायनियाव माबा जेनेबा खहा जानाय खहा जानाय मोनबाय थायो आरो नङा होमबा आरो मबाइल फना थ' जोंनि फिजिकेल हेल्थखौबो हार्म खालामो होननानै साइन्टिफिकेलि आं मोनथिगौ एसे एनै जे मबाइलाव थायो रेस थायो जेनेबा बेफोर जाबाय जोंनि देहानि थाखाय हार्मफुल बुहुद जे गोबां मानसियानो बेफोरखौ मिथिया नङा होमब्ला गोबां मान औ बेफोरखौ मोनथिनो हाया हास्लाबा जे मबाइल फना ओ जेनेबा हमनानै लायोबा जों जे उन्दुनाय समाव मबाइलखौ साखाथियाव लानाङा एसे जानग्राायाव दोननानै उन्दुनांगौ जे बेनिफ्राय ओंखारनाय रेस्ट बेफोर जाबाय जोंनि डाइरेक्ट जेनेबा माजोलफोरावे रेआ जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि बेफोरनो जाबाय केन्सार आरो बेफोरो बेफोराव स्पिसियेलि हार्म खालामो जोंनि देहाखौ जेनेबा जों बेफोरखौ जोंनि ओम ब्रेनफोरावबो हार्म खालामो जे मबाइल नायनायनि गेजेरजों जोंनि मेगननि रेस्फोराबो खमायलाङो नङा होमबा जायनि जाहोनाव ओ जायनि जाहोनाव जोङो जेनेबा उन्दै बैसोआवनो ससमा बा ग्लास लगायनांगौ जायो औ बेफोरबायदिनो ओ खहा जानाय आरो मुलाम्फा जानाय मोननैबो जों मबाइल फननि गेजेरजों जेनेबा मबाइल बाहायनि गेजेरजों खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
आथिखालावथ' गोबां साइन्टिफिकलि गोबां आपग्रेडेड मबाइल ओंखारबाय नङा होमबा आइफन जाय जायनि केमेरिया जेनबा एसे गुबुन आलादा मबाइलफोरनिफ्राय एसे मोजांसिन जायो जेरै सेमसां दङ बेफोर जाबाय फेमास आरो एसे ब्रेन्डआ हाइ कुवालिटि टिनि मबाइल जायो आरो बेफोरनिया आजिखालिथ' आरो बेफोरखौसो बायो नङा होमबा ससियेल मिडियाआव जेनेबा भिडिअ बानायनो एबा प्लेटफर्मफोराव गावनि टेलेन्टखौ देखायनो थाखाय एसे मोजां कुवालिटिनि ओ भिडिअ नांगौ जायो जायखौ जेनेबा औ भाइरेल जानायाव एसे हेल्प खालामो जेफोर ओ फुटेजफोरा नङा होनबा नोंथां
औ औ नंगौ
दे ओ नोंथां होमबा न' दिनैनि बे मबाइल फननि बागै सावरायनायखौ बेखिनियानो फोजोबनोसै नङा होमबा
औ दे नोंथां
दे जागोन दे
गोजोन्थों
गोजोन्थावा